हेलौ नों औ नोंथां। खोनादों।
माने आं नोंथांजों नैबे समाव मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों आरो बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि सावस्रि आरो आदार
औ नोंथां औ नोंथां दे नोंथाङानो जागायजेनदो दे नोंथां औ नोंथां।
मा मा आदारखौ जायोब्ला जोंनि सावस्रिया माने मोजाङै थायो दा बेनि बागै आङो सावरायनो नागिरदों। आं जिखिनि मिथिगौ आं गिबियावनो बुंग्रो गोन बेनि उनाव नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन नोंथां माने बुंनाय दंखायो देहायानो जोंनि देरसिन धोन जों देहा नङाब्ला जोङो जेबो नोरजिया जोङो जेसेबांनोखि सम्पति थाया मानो जेसेबां रां रुफा थाया मानो जोंनि देहाया जुदि नोरजिया जायोब्ला बेफोरो जोंनि जेबो खामानियाव उदाय रोङा बेनिखायनो जों मिथिगौ गि बियावनो जों जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगोन। गोग्गोयै लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां दा जुदि जों जोंनि देहा खौ जुदि गोग्गोयै लाखिनांगौब्ला जोंनि जानाय लोंनाय बेनि सायावबो जोङो नोजोर बोनांगोन माबायदि आदारखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थागोन जोंनि सावस्रिया गोग्गोयै थागोन। जों बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हा गोन नङा होनबा नोंथां आं गिबियावनो नैबेखौ एसे नोजोर बोग्रोनो नागिरदों आथिखालाव माने गोबां मानसियानो जि जोंनो नांगौ जानाय फिथाइ सामथाइ बा जिखिनि आदार बेखौ जानो गारनानै माने जि मोनसे फास फुड जे रेस्टुरेन्टफोराव मोननाय दखानफोराव मोननाय जिखिनि मिथाइ बा चावमिन मम' पास्टा बेफोरखौ जानो लादोंसै आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव आथिखालाव जेसेबां जोरनांगौमोन मानसिया बा सेंग्रा बैसो समावनो जोङो बेमार आजार जानानै भुगिनांनायफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ
नोंगौ नोंथां सैथो
फास्ट फुडफोर चावमिन मम' जि पास्ता जि खुरकुरि बेफोर मेथाइफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय माने मोजां नङा आरो नोंथां खहा गोनांसो जों जुदि बेनि सोलायै जों जुदि फिथाइ सामथाइ जायोब्ला फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो बेबायदिनो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार जानाय गोबांथार भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो गोबांथार खनि संख्रिफोरखौ जों मोननो हायो नङा मोन थां दा बेनिखायनो आं सानो नोंथां माने फिथाइ सामथाइ जानायखौ जोङो बारायनांगौ आरो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सिगाङावबो बेखौ जोङो गियानखौ होनांगोन आरो नङाब्ला आथिखालनि उन्दै उन्दै गथ'फो रनोथ' गावनि बिमा बिफायानो बबेबा दखानफोराव लांनानै बबेबा रेस्टुरेन्टफोराव लांनानैनो चावमिन मम' जाहोनाय जों नुबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ'फोरानो दिनै बेमाराव भुगिनांगासिनो दङ
नोंगौ नोंथां
फिथाइ सामथाइ होनोब्ला फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों गोबांथार जोङो गुनखौ मोननो हायो जेरै एप्पोल जों जुदि एप्पोलखौ सानफ्रोमबो थाइसे थाइसे जायोब्ला ओ एप्पोलनिफ्राय जोङो ओ एपोल जानायनिफ्राय जोङो मा जायो जों डक्टरनाव थांनो गोनां जाया माने जुदि थायसे थाइसे एपोल जा जायोब्ला जोंखो एपोला डक्ट'रनि फ्राय गोजानाव लाखियो आरो मानो होनोब्ला बेमार जायोब्लासो जों डक्टरनि खाथियाव थांनांगौ नङा होमब्ला नोंथां खिन्थु जों एप्पोलखौ जाबाय थायोब्ला जोङो एप्पोलनिफ्राय जोङो जिखिनि माखासे बेमार होबथानायनि गुन बेखौ मोननो हायो आरो जेरै एप्पोलाव मोनसे गुन दङ जायखौनो होनो एन्टि अक्सिडेन्ट दं आरो माने अक्सि जाबनायखौ होबथानो हाग्रा बे मोनसे गुना एपोलाव दं आरो नोंथां आरो थिग बेबायदिनो ओरै माबा थाबाय मा होनो ओ जायखिजाया गोखै मुवा फोरावनो जोंनि देहानो गोनां जानाय जिखिनि एसिड फोरबो जों नांगौ जायो देहायाव जुदि जों देहाखौ गोखैयै लाखिनोब्ला जेरै ओरै माबा थाबाय नारें लुबु नारें लिबुआव नोंथां साइट्रिक गसेटखौ मोननाय जायो नोंथां जोङो आरो ओजों थिनखांफोर थिनफ्लांफोराव जोङो थार थारिक एसिड मोननाय जायो नोंथां ना होमबा नोंथां आरो जोङो सुमफ्रामफोर जानायनि गेजेरजोंबो सुमफ्रामावबो जोङो जोंनि देहानि थाखाय गोनां जानाय गोबांथार सोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां सोर आइरन
नोंगौ नोंथां
बेखायनो जोङो नोंथां माने फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोबोर गोग्गयै थायो आरो नोंथां आरो जोंनि देहा नो जिखिनि गोनां जानाय जिखिनि मुवाफोर बेफोर जाहैबाय ओरैनो मिथिनायाव आं आं मिथिनायाव गासै मोनबा आरो आं फरायनो मोनदोंमोन आंबो बेफोर जाहैबाय कार्ब'हाइद्रेट ओरै थाबायि भिटामिन ओरै थाबाय प्रटिन ओरै थाबाय फेट जायखौनो होनना मेजेम होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओरै थाबाय खनि संख्रि
ए‌ अ
दा जोङो कार्बहाइद्रेट कार्बहाइद्रेटआ जाहैबाय बेयो जोंनि देहानि बोलो होग्रा मोनसे मुवा नोंथां हो जायफोर सुबुङा ओ गिलिर गिलिर मुवा थिखोयो बा गोबां ओ खामानि मावो बेफोर खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जों कार्बहाइद्रेट गोनां मुवा जानाया जोबबोद गोनां आरो कार्ब हाइड्रेटखौ जोङो बे बाय दिनो खायसे फिथाइनि बिदै रोसिफोर लोंनानैबो मोननो हायो। आरो ओंखाम ओंखाम रुटि, आलु जों बेफोरखौ जानानै कार्ब हाइड्रेटखौ मोननो हायो रो नोंथां नङा होमबा? आरो ओरैहाय बे प्रटिन जोङो सासे देरफुनाय गथ'नो बा सासे देरफुनाय सासे लाइमोननो जोङो प्रटिननि गोबांथार गोनां जायो जोंनो जि जोङो उन्दैफोराव नुयो एस से सोरनिबा आखाइया एसे फिसा बा सोरनिबा ओरै आथिंजों एसे फिसा बे फोरो नोंथाङा प्रटिननि आंखालनि थाखाय जायो आरो नोंथां आं मिथिनायाव। आरो जुदि जोङो प्रटिन खौ मोननांगौब्ला जोङो प्रटिन गोनां आदार जानांगोन। जोङो प्रटिनखौ बेबायदिनो ओ नाफोरनिफ्राय मोननो हायो नोंथां। दाउफोरनिफ्राय मोननो हायो। आरो बेबाय दिनो जोङो प्रटिन प्रटिननि धोनिसिन सर्स होनना बुङोब्ला जों सयाबिन आरो माने सयाबिनावनो बांसिन प्रटिन थायो नोंथां। दा बेफोरखौ जों जानांगोन आरो नङा होनबा नोथां? आरो ओरै खनि संख ख्रि होनोब्ला जों खनि संख्रिखो माखासे गोरान फिथाइ सामथाय फोरावबो जानानै मोनो जोङो। आं दहायनो बुंबाय सुमफ्राम सुमफ्रामावबो सोर थायो नोङा होमबा नोंथां? आरो जों दै दै बेफोरनि गेजेरजों जों खन संख्रि मोनो। दा बेफोरो जोंनि देहाखौ माने जोबद गोग्गोयै लाखियो आरो नोंथां। आरो ओरै थाबाय मेजेम मेजेमखौबो जोंनो नांगौ नोंथां। खिन्थु बाराद्राय मेजेमाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबबोद गाज्रि आरो नोंथां नङा होमबा?
औ नोंथां।
जेम थाबाय बेनि उनाव जोङो आं बेखौनो बुंनो सानदों दा जोबथारनायाव जेनेबा जोङो जेनेबा जों जोंनि देहाखौ गोग्गोै लाखिनोब्ला। जिखिनि सावमिन मम' जिखिनि फास्ट फुड जानाय बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथां आंनि बायदिबा नोङा होमबा? आरो जोङो फिथाइ सामथाइफोर जानायाव बां सिन गोसो होनांगौ। आं दहायनो बुंखादों माने गोबांथार जोंनि देहानो फिथाइ सामथाय नांगौ। आरो गोबांथार माने भिटामिन नांगौ। जोंनि देहाया जुदि मोजाङै सोलिनांगौब्ला जोंनो गासै मोन जि थाम भिटामिननि गोनां जायो नोंथां। जायखौ जोङो फिथाइ सामथायफोरनिफ्राय मोननो हायो आरो। आरो बेफोर भिटामिनफोरा जाहैबाय बिदिन्थि बायदियै ए भिटामिन, बि भिटामिन, सि भि टामिन, दि भिटामिन नाङा होमबा नोंथां? बे बायदि आरो, आरो बेरामफोराबो टामिननि आंखालावनो जायो। जेरै सि भिटामिननि आंखालाव सिकारबि जायो। टामिननि आंखालाव जोंनिया फुख्रि खाना जायो। नङा होमबा नोंथां? दि अ'वान भिटामिननि आं खालाव बेरि बेरि बेमार जायो। दा बेनिखायनो जोङो नोंथां जेनेबा बेफोर बेरामा जेनेब फ्राय जोङो गावखौनो रैखा खालामनो थाखाय जोङो बै भिटामिन गोनांफोर फि थाइ सामथाइखौ जाथारनांगौ आरो नोंथां। आं बेखिनिखौ सानदों माने नोंथां। औ दा बेनिखायनो जों बेनि सायाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन। जों फास फुद जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ। अब्लासो जोंनि देहाजों लोगोसे जोंनि जिखिनि इयुन जोलै बै इयुन जोलैनि जिखिनि देहा बेबो राफोदै थागोन। आरो साननाय हनाय जि मेलेम बे मेलेमनि मोनसे साननाय हनायाबो मोनसे बुस जागोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
आंनिफ्रायबो मिथिगोनो लुबैदों आङो। जेनेबा आंनि आयदाया ओरैमोन जेनेबा आ दार आरो जोंनि देहा आरो जोंनि सावस्रि दा बेखौ नोंथाङा माबाय दि नोंथांनि फारसेनिफ्राय एसे बुंथिना होबा मोजां जागौमोन।
औ थारैनो नोंथां हागोन दा जोंहा थ' आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै जोङो नोंथां ओ जेनाखि जोंनि माखासे माबाजों बानायनाय दानि आथिखालाव बानायनाय जुेरदि मैगं थाइगंखौनो बुं फिथाइ सामथाय खौनो बुं जों गोबां फासपुट बेफोरबायदि गोबां जानायखौ जोङो आथिखालाव मान सुबुंफोरखौ गोबां नुनोसै जोंनि सुबुंफोरखौ दा
आं बेखौनो गासैबो सुबुंफोरनिसिम ओ सांग्रांथि होनो सानो आरो दे जुदि गावनि देहायानो थिग गैयाब्ला बे संसाराव बोरै थांना थागोन आरो माब बोरै मा गोजोननाय मोनगोन नङा होनबा नोंथां? ओ देहा गैयाब्ला जोङो मा जेब्बो गैया जोंहा दा जोङो बेयावनो जुदि मिथिखासेयावबो जुदि जोङो माबा जेनाखि देहाखौ खहा खालामग्रा देहाखौ जोंनो माबा लाबोग्रा बेफोरखौ जों जानानै गावखौनो मानि बेमार आजाराव खोलैगासिनो आरो। जायनि जाहोनाव जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों।
औ
हस्पितालफोरनि दरखुङाव नुजाहै नांनाय दा जों बेफोरखौ मिथिया नङा अलरेडि मिथिखाजोबो नङा होनोमा नोंथां?
मिथिखाजोबो नों नों मिथिखाजोबो।
बेफोर मिथिसेयावबो जायोबा बेथ' रावनिबो नङ गाव गावनि गोरोन्थिनो नङामा नोंथां?
औ नों
आरो बेल' नङा आथिखालावहाय फिथाइ सामथायाइाव गोबां मानसिफोरा मेडिसिन बाहायनानै ओ फिथाइ सामथाइखौ दिहुनो। गोबां सम खम स समनि गेजेरावनो फिथाइफोरखौ दिहुनो जे फिथाइखौ जोंङो बोसोराव खनसे मोनजायो बे फिथायखौ जोंङो बोसो रावहाय थिन ओ थामजौ द'जि दिनखौनो जों मोनजाजोबगोन नंङा होमबा नोंथां आथि
औ नंगौ नोंथां औ।
बेखौ जोंङो बोसोराव खनसेल' मोनजायो मिथिंगायारि माबाजों थांनांगौआ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि देहाफ्रावबो मोनसे माबा जाफैबाय आरो बेफोरबायदिया।
दा नोंथांङाबो थिगखौनो बुंदों।
औ जुदि जोंङो फिथाइ साम थाय गावनो मानसि जानायखौ जुदि मानसियानो बेफोरबायदि बानायनांगौबा बेफोरथ' जोबोद इनाय हाबा नङा होमबा नोंथां? जुदि गाव थाइसे से रांनि रां बारा खामायनो थाखायनो जुदि सोरनिबा देहा एबा सावस्रिखौ खहा खालामनाया बेयो माब्लाबाबो ओ समाजाव गनायथाव नङा।
गनायथाव नंङा।
आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनसै फास्टफुड होन जों जानाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ गासिबो आफेल आंगुर बेफोरखौ दा आथिखालाव जायनाखि माबाफोरा जाय दिहुनग्रा बिथांमोन बिथांमोना मुलि बायदिसिना होनानै माबाजोबो आरो।
औ जायफोर माने जोंनि देहानि खहा गोनां आरो नंङा होनबा नोंथां इफोरो?
औ नंगौ नों
अ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय नालाय नोंथां।
औ नोंथां दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय जागोन दे नोंथां औ। दे।